औत
आच्छा खोनादोंना नोंथांङा?
औ खोनादों नोंथां खोनादों
मा मा खामदों नोंथां?
अ आंथ' नै मोजां मा होनो ओरैनो दोंथयो नोंथां।
आतसा ओमफाय खबरफोरालाय बोरै?
खबरा मोजाङानो नोंथां।
ओमफाय आतचाओमफाय गायनाय फुनायफोरालाय जाबाय?
गायनाय फुनायाथ' नोंथां जाबायनो होनजायबाय
आतस आतचा जानाय थो दहायनो जाबाय जानो हागौ ना नोंथां?
जाबाय नोंथां दहायनो जाखानदो
च्छा ओमफाय नोंथाङा दायो फ्रिनामा नोंथां?
औ फ्रि नोंथां फ्रि
नोंथाङा फ्रिबा आं मोनसे टपिकसो लानानै फैदोंमोन आरो नोंथांसिम
औ औ
औ टफिखा बेनो‌ जे जोंओ गिदिर गिदिर बिफां लाइफांनिफ्राय मा मा आगजुफोरखौ बानायनायखौ जोङो नुनो मोनो बा दिहुननायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना नोंथां बेनि सायाव नोंथांनिसिम फंनैसो बाथ्रा मोनथि मोनगोन नामा?
हा मोनगोन नोंथां हागोन। ओमबा नोंथाङा आं बे बिफां लाइफां बा बिफां गिदिर गिदिर बिफांनिफ्राय माखासे जोंनि ओ समाजाव बा जोंनि गेजेराव माखासे मदद मोननायफोरखौ कम इसे नङा ओमबा नोंथां औ दे बिदिब्ला जों फोरमायनोसै नोंथाङा बबेबा हाखरावसो दङैयो नामा नोंथां जब्ब जब्बा होनबाय थादों जि?
औ नोंथां नै दै सेराव दं आं नोंथां
अ औ एसे लासै लासै थाबायबानो जाबाय नोंथां दैयाव
ओ औ औ औ औ जागोन दे
औ दा जोंहा मा होनो उम गिदिर गिदिर बिफांनिफ्रायथ' जों सुबुंफ्रा गोबां मदद मोननो हादों। जोंहा बिफांल' नङा जोंहा जेन'बा जोंनि सरगिदिं थानाय मिथिंगायारि सम्पद जाय मिथिंगायारि सम्पद जेनेबा गोबां मुवा बेसादफोर फबनानै दं बुंफबनानै दं दा बैफोरनि बि बिथिंनिफ्राय माने जोङो माने गोबां सहाय सथ' मदद खौ मोनखादोंआनोखा आरोना नोंथां। दा बेबायदिनो जेनेबा जोंहा गिदिर गिदिर बिफांनिफ्राय माबोरै मदद मोननो हादों होननानै बुङोब्ला गिदिर गिदिर बिफांनिफ्राय जोङो ओ गोदोनि समावथ' जोंहा जेनेबा हालेवनो थाखाय ट्रेक्टर बायदिफोरथ' गैयामोन। दा बैफोरनि बिथिङावबो जोङो मा होनो ओ बिफांनिफ्रायनो नांगोल जुंगाल मै बायदि बानायनानै जोङो फोरखौ एवनानै फोमोननानै आबाद मावनाय मावनायखौ जोङो नुनो मोनदोंमोन। बेजों लोगोसेनो जोंहा बारि बागानफोराव मैगं थाइगं फिसा फिसौ एसे एनै गायनायावबो जोंहा बे नांगोलजोंनो एवनानै गायनायखौ जों नुनो मोनदोंमोन। आरो बेल' नङा जोंहा गोदोनि सम समाव न' थाग्रा थाग्रा खुलि जेन'बा न' लुनो थाखायब्लाबो जों गिदिर गिदिर बिफांनिफ्राय ओ थखथा बाथाम बायदि ओ हानानै दिहुननाय जायो। बिदिनो जोंहा थखथा बाथाम दिहुननानै जोङो मोनसे न' थाग्राखुलि बानायनो हायो। दा बे बेवहायनो जेन'बा सुबुंफोरा थानानै गोबां सहाय मोनबोदों। मानो होनोबा जोंहा ओ गोबां बारहुंखा सारअन्थाइ अखा बार दै बेबायदिनिफाय माने ओ द' बिफां लाइफां बिफांनिफाय लुनाय माखासे न'फोराव थानानै माने सहायखौ मोन्दों आरोना नोंथां। दा जोंहा बे न' बानायनायावल' बाहायजानाय नङा बे मोनसे जेन'बा जोंनि ओ जे सोलिफुबाय थानाय मु गा बा गोदोनि सोलिबाय थानाय मुगा बेैफोराव माने जोंहा जोंनि थांना थानाय ओ‌ जेन'बा जोंनि संसाराव जिखिनि नांगौ जानाय इफोर माने गासैबो बिथिङावनो माने बिफांनिबो बिहोमा दं होननानै बुंनो हागोन आरोना नोंथां।
औ औ औ नोंथां औ।
जोंहा बिफां गिदिर गिदिर दिननिफाय जोङो मा मोनो होमबा ओ बिसिना मोनो। उन्दुनो थाखाय जों बिसिना बानायना लानो हायो। ओंखाम जानो थाखाय ओंखाम जाग्रा मा होनो टेबोल बानायनो हायो आलना बानायनो हायो। आमफ्राय बिदिनो जोङो दर्जा खिरखि माने बेफोरबायदि जोंहा गोबां बानायनो हायो आरोना। बेफोर माने जोंहा जोंनि सम जोंनि जिउआव माने बेफोरथ' जोबोर गोनां नङा होमबा नोंथां? दा बैफोरखौ माने जोङा बेखोदि गिदिर बिफांनिफ्राय जोङो माने सुफुंनानै लानो हायो आरो। ना बिखौ आरो बेल' नङा बिजोङो बिफां गायनानै बै गिबां गिदिर गिदिर जाग्रा बिफांफोरखौ गायनानै जोङो जेब्ला देरो अब्ला बेनिफाय जोङो फालांगि महरैबो मावनो हायो। जेन'बा बाथाम थ'खथा मोनो जों बेफोरखौ जों साखाथि बाखाथिफ्राव न' लुनो फोरोंनांगौ जायोब्ला बेफोरनो माने फाननानै जों रांबो आरजिनो हायो। आरो बेल' नङा जोंहा ओ बिफाङाव माने गोबां रोखोमनि बिफां दङ'। मोनसेल' नि बिफां थाया। बेवहाय माने जोंहा खायफा बिफांफोरा जाहैबाय ओ बिबारल' बारो खायफा बिफाङा बिबार बारनोबो रोङा। खायफा बिफाङा फिथाइ थायो। दा बैफोरनि बिथिङाव माखासे फिथाइ थायग्रा बिफांफोराबो ओ बिफांफोरा माने जों सुबुंफोरखौबो माने गोदोनिफायनो मदद होबोनायखौ नुदों। मानो होनोबा जोंहा ओ जि ओ मा होनो गोदो गोदायनि समावथ' जोंहा जेन'बा जाग्रा जामुं आदार गैयिनि जाउनाव मानि गो हाग्रा फग्रा हाजो खंखराव थानाय समावथ' जोंहा मा होनो बिफां लाइफांनिफायनो फिथाइ सामथाइ दिहुननानै फिथाइ सामथाइ नागिरनानै दा बिनिफायनो माने ओ मा होनो जानाय फिथाइ जा थाय जानानै गावसनि उदै उखैनायखौ सुफुंनानै लानायखौबो जों ओ गोदोनि समाव नुदोंमोन। बेजों लोगोसे जोंहा गोबां फिथाइ सामथाइ मोननायनि उनाव बा मोननायनि जाउनाव माने माखा बे फिथाइफोरखौ फालांगि खालामनानैबो जोङो रां आरजिनायखौबो जोङो नुनो मोनदों। मा होनो राङाथ' जोंहा सुबुं माहारिनि सुबुं जिउआव जिउ खुंनायाव थ' जोंङा राङाथ' जोबोर गोनांखा। दा बिब्दिनो माने जोंहा ओ मा होनो ओ बे फिथाइ सामथाइफोरखौ उम बाजाराव फाननानै बिदिनो थाइसे थाइनै रां मोनो। जा एसे मोनो दा बेजोंनो बेजोंनो माने न'खर सुंबोनायखोबो जों नुदों आरोना। दा बेफोरबायदि बुंनो हागोन दे जोंहा बिफां लाइफाङाबो बा बिफाङाबो जोंहा गोदोनिफायनो दासिमाव गोबां जोंनि थांना थानाय राहा लामायाव गोबां सहाय सोंबोदों होननानै जों बुंनो हागोन दा बिनि थाखायनो जोङो बुंनांगोन जे जोंहा मा होनो जोंनि जि मिथिंगा गोग्गो बा थाजिम मिथिंगा खालामनो थाखाय बा आरोबाव जोंनि थांना थानायाव गोबां मदद मोनबावनो थाखाय बिफांखौ गायबावनांगौ जोंहा जेसेबां हायो बिफां लाइफां गायनांगौ जोंहा सोमखोर समायना मिथिंगा जानायनि थाखाय बेजों लोगोसे जोंहा बिफांनिफ्रायथ' जोंहा जेन'बा अक्सिजेन मोनो नङा होमबा नोंथां दा जों बिफाङा हगारनाय माखासे अक्सिजेनफोर गैयाब्लानो जों दानो गैया होननानै खौ जों बुंनो हागोन मानो होनोबा बिफांजों जोंहा सुबुंफोरजों माने गोबां सोमोन्दो दं खाथि सोमोन्दो दं होननानै जों बुंनो हागोन आरो माने मानो होनोबाथ' जोंहा जोंनि हगारनाय कार्बन डाइ अक्साइद गेसखौ बिफां लाइफाङा सोबनानै लानानै थांनानै दङ आरो बिदिनो बिफां लाइफां बिफाङा हगारनाय अक्सिजेन गेसखौ सुबुं माहारिया सोबनानै बा हां लानानै थांनानै दङ दा बेबायदिनो माने माने गुबुन सासेया गुबुन सासेजों जेने सोनारलायनानै थानायखौ जोङो नुनो मोनो दा बिदिनो आरो दा नोंथाङाबो बिफांफोरा जोंनि सुबुं माहारिनि गेजेराव माबायदियै मदद होबोदों बा गोहोम खोख्लैबोदों बेफोरनि सायाव नोंथाङा नोंथांनि नुबोनायफोरखौ मोनदांथि खथिफोरखौ माने एसे फोरमायना होदो नोंथां
औ नोंथां औ जोंहाथ' बिदिनो बुंनो थाङोब्ला बिदिनो गोबां दामि दामि बिफां लाइफांफोरबो दं आर ना नोंथां
औं औ
जाय लाल चन्दन बा गुफुर सदन चन्दन होननाय मोनसे बिफां दं आर ना नोंथां
जोंहा बेफोरजों बि जोङ गोबां दामि दामि मा होनो आगजुफोर बानायनाय जायो आलना बिसना ना नोंथां औ बा जोंहा बेफोरनि गेजेरजों सेनफोरखौबो बेफोर दंफां बिलाइफोरनि बा दंफां बिगुर फोरजोंनो जोङो बिदिनो सेन दामि दामि सेनफोरखौबो जोङो नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां बेफोर बिफां लाइफां बे बिफां लाइां बे बिफांनि गेजेरजोंनो जोङो मा होनदों बिदिनो जे गिदिर गिदिर सुबुंफोरनि जे बिदिनो गोबां आगजुफोर बानायनायखौ जोङो नुनो मोनो आदा नोंथां बिदिनो ज गेदेमा सुबङा सुबुंफोरनि जे जिउखौ बेफोरबायदिजोंनो मा होनो सावनायफोरखौबो जोङो बेफोरबायदि दंफांफोरनिनो हेफाजाब लायो आरो ना नोंथां औ
नंगौ नंगौ
औ जाया ओमफ्राय जोङो बिदिनो जै गौ होनायफोरावबो जोङो बै सन्दन गुफुर होननाय मोनसे बिफां दं आरो ना नोंथां
ेंथ
औ बेजों सावनाय बेजों बेखौ बेजों बेखौ बाहायनाय जायो आरो दामि दामि सुबुंफोरा बा माहाजोन सुबुंफोरा
औ नंगौ थारैनो
औ ओमफ्राय बिदिनो जोङो मा होनदों बिदिनो जोंह' बिदिनो गोबां गिदिर गिदिर बिफां लाइफां दङ अब्लाबो बिसोर मोननै बिफां लाइफाङा दामि होननानै जोंनि भारताव मोनथिजायो आरो ना नोंथां
उम
बिदिनो गुबुन हादोरफोरनाव गुबुन गुबुन हदारफोरना मा होन्दों बेलेग बेलेग दामि दामि मोनसे बेनिबायबो दामि दामिसिन थानो हागौ नाथाय जों बे भारतावहाय मा होनदों बिदिनो बेनो मोनसे दामिसिन मा होनदों बिफां आरोना नोंथां जोंनि मथेबा औ जोंहाथ' बेफोरबायदि जोङो गोबां बिदिनो आगजुफोरखौ बाहायनाय जायो जोंहा बे चन्दन दंफांजोंल' नङा जोंहा बिदिनो गोबां गिदिर गिदिर बिफां लाइफांफोरजोंबो बिफां बिफांफोरनि जे बेफोरजोंबो बिदिनो गोबां आगजुफोर बानायनायखौ जोङो नुनो मोनो गैयानो नोंगौना लाथों मथां बुंलांनाय बायदिनो जोंहाथ' बिदिनो गोबां बिसिना फालेंफोरखौ जोङो बिदिनो बानायनायखौ जोंहा नुनो मोनखायोानो आरो मा होनो जोंहा बिदिनो टेबोल बायदिसिना बा खामफ्लाय बायदिसिनाफोरखौ जोङो बेफोरबायदि दंफांफोरखौनो जोङो नुनो मोन खाययाानोनो नुां नां
नंगौ नगौ
औ बेफोरबायदि आगजुफोरखौनो जोङो नुनो मोनखायो आरो मा होनबावदों जोंहा बेफोरबायदि आगजुफोरखौ जोङो बेफोरबायदि आगजुफोरखौ जोङो फोजोबनो हाया बा बाहाय खनो हाया मानो होनोब्ला जोंहा गासै बिथिङावनो मा होनदों दंफांफोरनि हेफाजाब लानांगौ जायो जेरै होनोब्ला न'फोर लुनायावनो होन बा बिदिनो अबेबा थ अबाफोर माबा मोनसे खामानि बबेबाफोर जेनेबा गारिफोर नांथारादोंब्लाबो जो ब दुथांफोरनि गेजेरजोंनो बेफोर गारिफोरखौ बख'नो हानायखौबो जोङो नुनो मोनो मानोना बैफोरबायदि टायारफोरनिसिम फोरावहाय बेफोरबायदि बाथाम गोरा गोराखौ होनानै बरहनायखौ जों नुनो मोनदों नुनो न मोन्दों बिदिनो औ जोंहाथ' बिदिनो बाथाम बाथामखौ जों मानि मोनो हबा दंफां लाइफां बा सििगनिफ्राय मोनो आर ना नोंथां बिफाङाथ' जोङो ओरैबायदि मोनसे गोबां मा होनदों हांबो होयोबा अक्सिजेनबो होयो बा बिदिनो जोंनि बाहायजानायावबो खामानियाव होय ना नोंथां बिफांफोराथ'
उ दा जोंना समाबोथ' जानानै फैबाय नोंथांजों दसे सम सावरायनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरोा नोंथां
औ जागोन जागोन
औ दे